औ खोना ओ दायै होमबा जोङो ओ जोंनि बर'फोरनि मागोनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नामा मागो रंजानायनि सोमोन्दै?
औ जागोन दे।
ओ अ' ओरैनोथ' ओ जोंनि बर' सुबुंफोराहाय ओ मागोफोरखौ ओ सिगांनिफ्रायनो बा गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङमोन। नङा होनब्ला ओ बिदिनो ओ। जोंनि ओ जों बर'फोराहाय दासिमबो माने बे मागोखौबो ओ बिदिनो मागोनि समावबो गोबां ओ जेरै नेमखान्थि बाहायोमोन। बेफोर नेमखान्थिखौहाय ओ फालिबोगासिनो नाथायबा बेफोरनि गेजेरावबो एसे एनै सोलाय सोल' जाबोदों। थेवब्लाबो माने जोंनि बर'फोराहाय बेफोर ओ मागो फोरबोखौ दासिमबो फालिबोयो आरो। ओ बेबायदिनो ओ ओ जोंनि बर'फोराहाय मागोनि समाव ओ बिदिनो फिथा सौराय जायो ओ बा बिदिनो खाना जालायो बिदिनो ओ उम बेलागुर सावनानैहाय गोबां रंजा बाजा दा खालामो ओ बिदिनो मागोनि समावबो गोबां खेला आरिफोर होयो नालाय बेफोरखो माने दासिमबो बर' जोंनि बर'फोराहाय जोंनि जायगायाव बेफोर ओ बेफोर खेला बा फुजा बेफोर होनायफोरखो माने दासिमबो खालामो आरो। बेबायदिनो ओ उम मागोनि मागोनि ओ बे ओ मागोनि से खालार खालिहाय जोंनिया बेबायदिनो ओ फुजा होनाय गावबा गाव न'खराव बिदिनो ओ बैसागु समावहाय जेरै ओ उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मान बावो बेबायदिनो मागोनि समावबो ओ जोंनि गामियावहाय ओ उन्दैफोरा गिदिरफोरखो बिदिनो माव मान बावनाया दासिमबो दङ आरो ना। बेबायदिनो ओ जेरैहाय गोथैसो बावनाय बेबो माने मागोनि समावहाय जोंनि बर'फोरा दासिमबो जोंनि गामियाव बेफोरबायदिनो खालामो आरो। बिदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायावबो ओ मागोनि समावहाय मा मा नेमखान्थिफोर बाहायो
ओ जोंनियाबो मागोनि समाव अ' मागोनि ओ सा माने मागोनि मासनि बा मोनसे से मासनि सिगांबो जोब दा खालारावहाय जोंनियाबो गामि गामि माने बेलागुर जानाय बेफोरबायदि नेमा दाबो दङ आरो।
औ अ'
ओ गोबां सुबुंफोरानो माने फोथारफोराव ओ दुब्लि बारिफोरावहाय नारानि न' लुनानै माने बेलागुरफोरखो जोंनिया जानाय जायो ओ जानानै बेखौ माने मागोनि ओ सानसे मागोनि एक टारिगाव माने मोनो खोमसि सोराङि समावनो माने ओ सान ओं खारिनि सिगाङावनो मोन सावनाय जायो आरो बिनिफ्राय
सावनानै दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो ओ न'आव फैयो बेनो ओ गोदोनि समावथ' बुङोमोन ना फुङावनो बयबो दुगैनांगौ फुंआव दुगैयाब्ला माने ओ बादुवा जायो बे फोरबायदि मोनसे फोथायनाय दङ ओ जोंनियावबो बे बो दासिमबो फोथायनाय दङ आरो ओ न'आव सोरबा उन्दुनानै दंब्लाबो माने बै बा बुरजानायाव थायाखैब्लाबो न'खरनि सुबुंफोरा माने फोजानानै बयखौबो दुगैहोयो बेफोरबायदि दङ आरो जोंनियाव दाबो आरो अ हरावनो सिखारनानै ओ बै बे ओ बिफां लाइफांफोरनियाव बि फां लाइफां आरो बाख्रिफोरावहाय बाख्रि खानाय गोबोरजों बाख्रि खानाय बुङोना ओ बियो आरो गय दंफां गय बिफां आरो खान्थाल गय थाइजौ बिदि बिफां लाइफांफोराव माने जिगाब फोरजों खानाय बेफोरबायदि नेमा जोंनियाव दासिमबो दङ आरो बिनिफाय ओ बेफोरबायदि खालामखांनानै उनाव ओ मागोनि एक थारिकाव
ओ
थानसालियाव थांनानै फोरबोफोर खौ होनाय जायो आरो न'खरफोरावबो बावलांनाय जायो ओ बिदिनो फो सानसे फोरबो जोबखांनायनि उनाव अखानायैनिफ्राय जोंनिया माने बिदिनो फि था सौराय देनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदिया जायो आरो
औ बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बायदियनो माने ओज जोंनि जायगायावबो ओ बिदिनो माने ओ खाना जाखांनायनि ओ न'खानायै ओ एक थारिक जायो नालाय बे एक थारिकखालिहाय ओ गासैबो फुङावनो माने सोरांस्लाबियावनो ओ बा दाउखा ओ सिखारि सायावनो मानसिया ओ सि खारनानै दुगैयोब्ला माने ओ मोजां होननानै बुंनाया जोंनियावबो दासिमबो दङ इदिनो जोंनियावबो ओ बि दिनो खाना जाखांनायनि नेक्स्ट खालिहाय ओ जो गासैबो सिखारो सिखारनानै फुङावनो माने दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बे भेलागुरखौ माने सावनाय जायो आरो जोंनियावबो बिदिनो सावखांनायनि उनावसो ओ गासैबो गावबा गाव न'आव बिदिनो फुजा बा फुजा आरि होयो बिदिनो उम बेफोरबायदि फुजा आरि होखांनायनि उनावसो माने जोंनियाहाय माने ओ जोंनि भागि गेथाया माने फिथा सौराय जानायखो बानायो आरो ओ बे एक थारिखालिथ' ओ फिथा नु माने सावनो मोना देनो मोना बुङो नालाय बिनिनो ओ खाना जाखालिनो माने खाना जाखालि सानखालिनो जोंनिया गासैबो फिथाफोर आरिफोरखौ सावनानै दोनखायो बिदिनो ओ गोथैसोनोबो बा सावनानै दोनखायो गोथैसोनो सावनायाव खालाय दैफोन खालामनो मोना बुङो नालाय बेखौ जोंनिया माने दासिमबो मानियो आरो बिदिनो गोथैस दिनो फिथा सावनायावहाय सिबिं बा मिथाय आरि होआ ओरैनो ओ बे अन गुन्दै गोजादोनो सावनाय जायो आरो। बिदिनो गोथैसोनो बाउनायाव जोंनिया जौ जौ बानायो बिदिनो जौ गोरान बा जौ गिसि बेफोरखौहाय माने ओ उदांसि खालामा ओरैनो गोथारैनो दोननानै बि सानखालिसोहाय जोंनिया माने ओ बावनो गोनांखालिसो दाङो आरो बिदिनो बे फिथा बा फिथाफोरखौहाय ओ थालिरनि दनायावहाय दोनो आरो जौ सेरेब ओ बेफोरखौहाय माने जोंनिया खुरैयाव लानानै ओ खोलाहाथिं सिदलानि दाबसे जायगाखौ साफा खालामना लानानै बेवहाय माने बावो आरो बियो जोंनिया दासिमबो दोङो नेमआ ओ बेबायदिनो जोंनिया मागो समाव ओ जोंनि न'खरनि खेथा माने बिदिनो सिगांथ' जोंनि बर'फोरा गावबा गाव माने सेंग्राफोरा सेंग्रा फोर गोजा माने इदिनो खाना जानाय दोङोमोन नालाय बेलागुर न' बानायनानै ओ बिदिनो माने आथिखालावबा बियो गैला जोंनियाव ओरैनो माने गावबागाव न'आवहाय ओ खाना जानाया दोङो आरो बिदिसो जाहैबाय बेबायदिनो ओरैनो मागोनि सानसे मोजां सम लानानैहाय जोंनि ओ भागि गेटा माने जोंनि जायगायावहाय ओ माने अमाफोर लानानै बा ओ बिदिनो गोबां ओम सिगाङाव अमाफोर लाखायो मा गोआव जानो होननानै बिदि ओ खालामनाया माने जोंनियाव ओम दङ आरो बिदिनो जयै माने भागि गोजा खाना जायोब्ला माने ओ खौसेयै माने बिदिनो ओ जालायोब्ला माने रायज्लायनाय बिदिनो मोजां खौसेथिया थायो नालाय बिदिनो माने दा सिमबो जोंनि बर'फोराहाय माने जोंनि ओ भागि खेथायाव माने खालामो आरो बेफोरो नेमखान्थिफोरा दोङो बिदिनो गोबां सोलायबाय सिगांनिफ्रायनो ओ जेरैबायदि रंजायोमोन। जेरैबायदि खेला दुला होयोमोन नालाय मागो समाव बिदिनो गोबां खेला गेलेयोमोन बियोबा नाथाय दा जोंनियाव एसे खमायबोबाय आरो बिदिनो ओ खेला फारि गेलेनाय बा ओ माबाफोर ओ ओ बिदिनो नेमखान्थि खालामनाया नोंथांमोननि जायगायावहाय दासिमबो दङ नामा?
ओम बिदिनो खेला दुला होनाय मागो फोराव बेफोरबायदि जोंनिथिंजाय माने बांद्राय नुनो मोननाय जाला आरो
ओ
आरो माने गोदोनि जों दानिजों नायोब्ला माने गोबां फारागखौ नुनो मोनोसै गोदोनि समाव उन्दै उन्दै गथ'फोरा बो माने बयनिबो न' न' थांनानै फिथा सौराइ मागिनाय बे फोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय माने आथिखालाव माने बेफोरखौ जेब्बोखौनो नुनो मोननाय जाला आरो
ओ नोंगौ
ओ माने गोबां सोलायबोबाय आरो बेफोरो माने आथिखालाव माने आथिखालनि गथ'फोरा माने बेफोरखौ गोसोबो होला ओ माने जेराव न'आव जेखौ बानायबाय बेखौनो जाबाय नाथाय गामि गामि थांनानै मागिनाय जमा जमा जानाय बेफोरबायदि माने गैलानो होननानै बुंजासै आरो।
औ नांगौ ओ बिदिनो माने ओ मागोनि ओ नैथि मंगलबार खालि ओ बाथौ फुजा होखायोमोन नालाय गासैबो जायगायावनो जोंनि बर'फोरा बेफोरखौ माने सिगांनिफ्रायनो फालिबोयोमोन ओ बेखौबो जोंनि जायगायावबो माने ओक्षजोंनि एरिया माने खाथि खाला जायगाफोरावनो जा बा जोंनि गामियावनो जा बेफोर माने फुजाखौ बा नैथि मंगलबार खालि बाथौ फुजा बेफोर माने दासिमबो होयो आरो। बिदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायावबो दासिमबो खालामो नामा?
औ होनाय जायो बिदिनो जोंनि जायगायावबो दासिमबो माने बे फुजाखौ होनाय‌ जायो आरो ओ बिदिनो बबेबा आनसलिक मन्दिर। आरो गामिनि बाथौ थानसालि ओ बेफोरफ्रावबो माने होनाय। जायो आरो आरो न'खरफ्रावबो माने गोबाङानो ओ आथिखालावथ' न'खर न'खर गासैयावबो माने होनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ होयो। बिदिनो ओ जोंनियावबो बेफोरबायदिनो ओ नैथि मंगलबारखालिहाय ओ गासैबो। माने गावबा गाव न'खराव होनायनि अनगायैबो माने जोंनि बाथौ ओ थानसालियावहाय माने गासैबो जयै माने फुजाफोर बावो आरो बिदिनो सोरबा ओ न'निफ्राय लांनो गोसोबा बिदिनो लांनो हायो। ओबा उम फैसाब फोर बिदिनो माने ओ बाथ ओ बाथौनि नामावहाय माने दान होनोबो हायो आरो। बिदिनो जोंनिया ओ दासिमबो खालामो बिदिनो गोबां ओ रंजा बाज ओ खालामनाय जायो आरो फुंनि समावहाय गासैबो ओ न'फोरखौ लिरस्रांनानै बिदिनो बाथौआव थाङो थांनानै बेफोराव माने जोंनिया ओ ओंखामबो जानाय जायो नालाय बिदिनो ओम फुङावहाय मैगं उनु हायैनानै बा फुजानि जगलफोरखौ होखांनायनि उनाव ओ आर'ज गाबो बिदिनो आर'ज गाबखांनायनि उनाव प्रसादारि जाखांनायनि उनावसो माने जानाय लोंनाय हाबाफारिया जायो आरो। बिदिनो उम जोंनिया आरज गाबखांनायनि उनाव ओ प्रसाद फोजायैनि सिगाङावनो माने ओ बेफोरबायदिनो एक थारिक खालि खालामनाय बायदिनो जोंनिया ओ गासैबो गामिनि ओ गदेर गिदिर गोलाव बा सोमोन्दोनि गिदिरफोरखौहाय माने मान बावनाया दासिमबो दङ आरो। बिदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायाबो बेफोरबायदिनो बाथौ फुजायाव अ मान बावनाया दङ नामा?
ओ जोंनियावथ' आङो बेखौ नुनाय जायाखै आरो ओ बैसागु फोरावल' बैसागुआवसो बांसिनै माने उन्दैफोरा गिदेरफोरखौ ओ खुलुमनाय गेदेरा उन्दैखौ मान मा होनो अननाय होनाय। माने बांसिनै नुनो मोननाय जायो। आरो बिनि फ्राय बेयो मागो समावहाय माने बांद्राय आङो बेखौ जोंनियावहाय नुनो मोननाय जायाखै आरो।
अ नंगौ। अ नोंथां होमबा दायो जोङो रायज्लायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा? समाबो
औ औ जागोन दे बिदिब्ला।